हेल
हेल' औ
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथाङा मा खालामदों
नै ओरैनो दङ नोंथाङालाय
अ आंबो ओरैनो दङ नै
अ
नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना
अ फ्रियानो नोंथां दाथ'
औ आं माने कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन
औ टपिकआ मामोन नोंथां
टपिकआ बे बर'फोरनि दोरोङारि खारैनि सायाव सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जादोंमोन आरो माने
औ-औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ-औ दा होमबा
औ
खारैआथ' जोंहा बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रायानो होनजायो ना नङा होमबा नोंथां
बेनि बाहायनाया आथिखाल जोंनि बर' समाजाव माने बर'फोरनि थाखाय बहुद माने मा होनगोन बेखौ गोनांथारानो होनजायो बे गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरखौ माने बे खारैजोंनो संनाय जायोमोन गोदोनिफ्राय
औ
गोदोनि समावथ' माने बर'फ्रा बेफोरबायदि थाव बिदि बाहायनाय गैयामोन नालाय
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय दोरोङारि बेफोरबायदि ओंख्रि संना संना जानो थाखाय बर'फोरा बांसिन बे खारैखौ बाहायबोदों थावनि सोलायै बेनिफ्राय जोंहा दा बे खारैखौ मानिफ्राय दिहुननानै लादों होनोब्ला जोंहा दङ जे थालिर थालिर थालिरनिफ्राय जों खारैखौ मोननो हायो
ओ
बेनिफ्राय सबाय खायफा खायफा सबाय बि बिफांनिफ्रायबो जों खारैखौ दिहुननानै लानायखौ नुनो मोनो
औ
बेनिफ्राय माने ओ थालेरखौ थालेर बिफांखौ दाननानै बेखौ माने जिरनानै सान्दुङाव आराम फोराननानै ओ रानजासे फोराननानै बेखौ सावनानै होनाय जायो बे सावनानै जि हांगार जायो जेनेबा बेखौ बिदिनो बर'फ्रा हा खारै महरै बाहायनाय जायो दा सबायाइखौबो जोंहा बेबायदिनो खालामनाय जायो ओ सबायनिखौ सावनानै सबायनि ओ बिफां बेखौ गोरानखौ सावनानै ओ हांगारखौ जोंहा खारै महरै बिदिनो बाहायनाय जायो बेनिफ्राय जों दा दोरोङारि ओंख्रि मा मायाव बर'फ्रा बे खारैखौ बाहायो बुङोब्ला जोंहा आरो अनला ओंख्रि दोरोङारि अनला ओंख्रि आरो सबाय ओंख्रि आरो बेनिफ्राय ओ बर'फ्राहाय ओ बिदिनो बायदि मैया मैगं जेरै जोगोनार बिजौ लाफा बायदि सजना बिलाइ बेफोरबायदि जेखौ माने हाग्रानि बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौबो बुथुमनानै खारै जानाय ओ बे हुदाया दङमोन गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो
औ
ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होननो हागोन नामा
औ नोंथाङानो माखासे खारै जानायनि सोमोन्दै बुंलांखाबाय आंबो आंनि ओनसोलनिखोनो बुंनोसै माजों माजों खारै बानायो
ओमफ्राय माबोरै मानेखि मा मा ओंख्रिजों जानाय जायो नोंथाङा बुंलांखाबाय दोरोङारि ओंख्रिजोंनो बांसिनै जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो बर'फोरखौ थिग बेबायदिनो मानेखि खारै होनना बुङोब्ला खारैखौ जों गोदो बर'फ्रा थ' थारैनो थाव बाहायमारामोन जानांगौ बिसोरो मानोखे मिथिंगानि ओंखायनो बिसोरो खारैखौनो थाव हिसाबै मानेखे ओंख्रि संनायाव बांसिनै बाहायोमोन जानांगौ बेफोरखौ जोङो माने मानोखि जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेखौ थालिर आथियानिफ्राय बानायनाय जायो थालिर आथियानि बे मादा बेखौबो बानायो आरो बिनि बिगुर बिनि गांखङा बेखौ फोराननानै जोङो गोराननो स्रेम स्रेम जाबा बेखौ जोङो सावनानै जोङो बेखौ मानेखि हांगारखौ जोंबो बेखौ थिनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनाव जों जेब्ला ओ नांगौ जायो अब्ला जोङो बेखौ सरनानै दै होनानै सरनानै खारै दिहुननाय जायो आरो
औ
आरो बिनि उन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सबाय सबायाइखौबो जों जेब्ला बे बेखौ सबायखौ फोगोन अब्ला फोखांनायनि उनाव बिनि बेगरखौ जों ओंख्रि जानो मारा होनानै दोनगोन आरो बै जि सबायनि मानेखे दालाय दासा, बिलाइफोर बिसोर थालांजोब नायखौ जोङो सान्दुुंआव फोराननानै बेखौ जोङो जेब्ला रानगोन अब्ला बेखौ सावना होनानै हांगारखौ दहुननानै दोननानै बेनो खारै जायो आरो जोंनि थाखाय आरो बेनि अनगायै जोंनि ओन ओनसोलाव आरोबाव खारैनि माबाखौ माबाजोंबो बानायनाय जायो आरो नोंथां मुदुफुल बिफां मुदुफुल बिफांखौबो खारै बानायनाय खौ नुनो मोननाय जादों बेखौबो बेबायदिनो दंफाङा जेब्ला बोरायोना
औ
बेखौ अब्ला जों मानेखे फिसा फिसा दामफ्लेनानै गोलाव गोलाव हानानै बे जों सान्दुंआव स्रेम स्रेम फोरनानै बेखौ जोङो सा सावनानै बेबायदिनो खामनाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायै जोङो बेसर बेसरनिफ्रायबो खारै बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जादो। आरो बे खारैया जोंनि बर' समाजाव ओंख्रि जानायाव गाहाय बिफाव लायो थारैनो बे नंगौ। थिग बेबायदि दिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलफोरावबो जेरै बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि सबाय खारै आरो बेनि अनगायै नारजि आरो बेनि अनगायै अनला बेफोराव गाहाय नुनो मोननाय जादों आ बिनि अनगायैबो माखासे गोबां मैगंफोर जायोना बर'फोरा बेफोरावबो जों खारै होनानै जानाय नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि मुदुफुल फिथाइ खारै आरो बेनि अनगायै जोङो जेरै नों थाङा बुंनाय बायदि जेरै लाव बिजौ जोगोनार बिजौ बिदिनो ल'गाय ल' नाथाय बेफोरखौबो जों खारै जानाय जायो आरो बिनि अनगायै जोङो जेरै जोंहा थिनानै जाग्रा नाफाम नाफामफखौथ' जों जोंनि ओनसोलाव मानेखि खारै होनानै बेखौ सेवहोनानैसो बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेनिखायनो खारैखौ जों आंनि बर' समाजाव गाहाय बिफाव लायो होननानै आं सानो। नाथाय आथिखाल समाजाव एफा एनै जोङो खारैखौ एसांबो बाहायनाय नुनो मोननाय जाला। मानोना आथिखालाव जोङो बयनिबो न'खराव जों थालिर बिफां बा माबा बा बिदि आबाद मावनायखौ बारा सोरबा सोरबा मावबांला बिनि थाखाय जोङो जेरै बायदि मानोखे हाथाय बाजाराव मोननाय सदा बेखौबो जोङो आथिखालनि सुबुंफोरखौ मानोखे ओंख्रियाव होनानै खारै हिसाबै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेबो मानेखे गुबुननिफ्राय फैनाय होननानै बुंजागोन जों। नोंथांनि ओनसोलाव आरो बेबायदिनो माबाफोर खारै बानायनायनि दंबावो नामा नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओङो द्राय बिदि जों बारा एसेबां नुनो मोननाय जायाखै जोंनिखिजाय ओमफ्राय बांसिनानो थालिर बि बानायनाय जायो। बिनिफ्राय सोर बा एफा एनै बिदिनो सबाय गायनानै लानाय सबाइ मेगं बेफोरखौ गायनाय बेफोरजोंनो बानायनाय जायो आरो। मोदुमफुलजों एसेबां बानायनायखौ आं नुनाय जायाखै आरो माने। फ्राय बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो थालिर थाबा थालिर मादा दा बेजों बानायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। बेनिफ्राय ओमफ्राय आथिखालावथ' नंगौ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो आथिखालाव माने ओमफ्राय खारैखौनो एसेबां बानायलाबोथार बिफांबो थाला नालाय गामिफोरावबोथ' आथिखालाव बांसिनानो बेफोरबायदि सदाफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलफोराबो जानो हागौ बेबायदिनो सोरबा ओ सदाफोरजोंनो संनानै जानाय बेफोरखौ मोनना हायो आरो। बेबायदिनो आरो खारै ओंख्रिखौनो आजिखालि टाउन ओम जानायनि थाव बाहायनायनिफ्रायनो फ्राय बांसिनानो आजिखालि खारै ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनला बांसिन ओंख्रिफोरखौनो थावजों जानायखौ नुनो मोनसै आरो जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो ओ ओ अनला ओंख्रि आरो सबायाइ आरो नारजि बेफोरखौल'सो खारैजों जानाय नुनो एसे बांसिनानो
औ
बेनिफ्रायथ' आरो बारा एसेबां जानायखौ नुनो मोनलिया
औ
आजिखालि थावजों एवनानै बा थाव बेफोर बाहायनानैनो संनायखौनो नुनो मोनसै आरो थावफोरजोंनो
औ थां बुंनाय थारैनो सैथो जोंनि ओनसोलावबो बांसिनै आथिखालावथ' थावफोरखौनो बाहायमारो जेरैबायदि जों दोरोङारि ओंख्रियावथ' गोदो जोंनाव खारैजोंनो संथारोमोन बेदरफोरखौबो माने थावफोरजों एवफ्राम सावफ्राम बिदि माने फाजा खालामनानै जों होनायखौ नुवोन आरो नोंथां ना आथि खालाव मानेखि खारै ओंख्रि होननानै बुंब्लाबो जों बेखौ सिगाङो थाव सेरग्रोनानै मैगंखौ मानखे एसे रेबहोनानै थावजों एसे एवफ्रामनानै बिनि उनावसो जोङो बेखौ दै होनानै खारै होनानै संनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव
औ औ
बेनिखायनो जों एसे खारैनि बाहायनाया आथिखालाव मानेखि फायनै खमायलांदों होननानै आं सानो आरो एसेबाबो मानेखे नाथाय थेवब्लाबो जों जोङो खारै जानायजों जोंनि गोदो जोंनि देहाफ्रा राफोद थायोमोन जानांगौ बेफोरबायदि बांद्राय थाव जानायनि थाखायनो आथिखालाव आथिखालनि समाजनि सुबुंफोरा एसेबाबो लोरबां बेफोरबायदि नोरजियाखौ आं नुयो आरो नोंथां। नों नोंथां औ
माने गोदोथ' खारैखौ बै मिथिंगानि मोननायनिफ्रायनो डायरेक्ट बिदिनो बानायनाय जायो माने बानायनाय जायोमोन नालाय बेयाव जेबो माने मेडिसिन बा जेबो बिदि गलायनाय बा बिदि खालामनाय जायामोन। साय माब माने अर्गेनिक बे जा खारैया माने अर्गेनिक बेखौ बुंजायो माने
औ नंगौ नोंथां
फोरनि बायदि जेबो बिदि मा बुंगोन बेखौ
औ
उ
थाउ अ नोंथां बे थावफोराथ' मानेखे जोङो गुबुननिफ्रायसो लाबोनाय बांसिन जायो नालाय।
औ
अ बेखौ जों माबोरै बानायो बेखौबोथ' जों मोजाङै मिथिया जों बेखौ बांसिन बायनानैसो जानाय जायो नालाय बिनि थाखायनो जानो हागौ औ। आरो नोंथांनि ओनसोलाव मा मा बिदिनो खारै ओंख्रि जाबावो नामा गुबुन बिदिनो मैगं-थाइगंफोरखौ
ओ जानाया जायो। ओ बै लावफोरखौबो जों खारैजोंसो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो लाव आरो मोदोमफुल बेनिफ्राय ओ उम सामलावथि फालें लाफा ओ सजना बिलाइ बेफोरखौ माने बिदिनो हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै खारै संना जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
उम। नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आरो आथिखालसिमबो जानाया सोलिगासिनो दङ ना?
औ औ एसेबाबो सोलिदो जेरैबायदि जोङो मानेखे मैथाफोरखौबो खायफाखौ मानखि खारै होनानै बा